खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
अह मा खालामदों नोंथाङा?
अ नै दायो ओरैनो दङ
अह मोजांना खबरफ्रा नोंथां?
औ मोजाङानो
अ आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदा सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन हागोन
औ माने आइडिया जाहैबाय जेनेबा हान्था मेला हान्था मेलानि गेजेरजों जोंनि ओ थांना थानायनि राहा लामाया बोरैहाय मानि साबसिन हामसिन जाबोनो हमखो गोदोनिफ्राय आथिखालसिमावहाय ओ जिथु नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ हान्था मेला होनोबाथ' ओ मिथिखायो नोंथाङा
औ औ
ओ गोदोनि समावथ' बेबायदि जों हान्था मेला एबा जों नुनो मोनामोन दानि जुगाव जों गोबां बेबायदिनो हान्था मेला गोबां दावबायग्रा जों मोननो हा हासै।
औ।
ओ बेबायदिनो गोदोनि समाव जों जोंनि थाखाय बेबायदिनो जों जेबो जों नुनो मोननो हायामोन। बेबादिनो बांसिन जों गोदोनि समावहाय जों फार्स्टआव जों मोनजेनन्नाया बिदिनो साइकेलनिफ्राय जों मोननो हादों। बिनिफ्राय जों ओ गोबां बेबायदिनो दावबायलांनानै जों बेबायदिनो फार्टावहाय बेबायदिनो बाइक जों नुनो मोन बोबाय। बे बायदिनो लासै लास दै माने दावबायनानै बेबायदिनो गारि बेबायदिनो ओ बास ट्रेन गोबां बेबायदिनो ओ अख्रांफोराव बेबायदिनो हान्था मेला दावबायग्रा जों मोननो हायो दानि दानि बेयावहाय जों ओ दा सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बेबायदिनो ओ जों मोननो हायो। जोंनि हान थिनाय ओ आव गोबां बेबायदिनो हेफाजाब होयो। ओ जोंनि ओ बे थासारि सोलिबाय थानाय समाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि बे हान्थामेलाया।
औ औ।
औ, हान्था मेला होन हान्था मेलाया जोंनि फरायनाय एबा जों ओ जोंनि खामानिफ्राव जोंनि जिथु स्कुल कलेज एबा गोबां बेबायदिनो जोंनि थांनानै थानाय खामानि एबा जोंनि ओ मावनाय खामानिफोराव जोंनो हे फाजाब होयो। जोंनि ओ बेबायदिनो स्कुल कलेज थांनायफ्राव हेफाजाब होयो। जोंनि जिथु बेबायदिनो जब जों साख्रि मावनाय समाव जों जेन न'निफ्राय जोंङो हान्थिनानै जोङो हान्थामेलानि जाहोनाय जोङो थांनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दसे समावनो जोङो मोनहैनो हायो गोदोहाय बेबायदि ओ गैयामोन जोङो बेबायदिनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो सहैनो हायोमोन। जोङो थाबायनानैसो जों थांनांगौ गोनां जायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो मेसेज एबा जोङो हरनो थाङोब्ला जोङो बेबायदिनो जोङो पसपेननि गेजेरजोंसो हरनांगौ जायोमोन जों। दानि जोङो ओ बेबायदिनो जोङो थांनानैनो जोङो बेबायदिनो जों रायज्लायहैनो हायो। गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो हान्था मेलानि जाहोनै जोङो दावबायनानै जों थांनो हायो। आरो गोबांबो बिदिनो सुबिदा खालामनो होदों जोङो अबावबा जों गोजान जायगायाव जोङो थांनो नागिरदोंब्ला एबा जों खामानि मावहैनो नागिरदोंब्ला एबा बेबायदिनो जोङो साख्रि एबा मोनदोंब्ला जोङो दसे समनि गेजेरजोंनो जोङो बे अख्राङाव जों दावबायग्रा बेबायदिनो हान्था-मेलाजों जों थांनो हायो जों दसे समनि गेजेरावनो जोङो दावबायनानै जों सहैनायखौ जों नुनो मोनो। गोदोहाय बेबाय दि गैलि गैयामोन गोबां माने आबौ-आबैनि ओ जेनेरेसना जोबोद खस्थ'यै सोलिबोदों। दासिम आरो गोबां बेबायदिनो गारि मथर जों नुनो मोनो बेबायदिनो इलेक्ट्रिक होन बेबायदिनो पेट्रलजों खारग्रा गोबां माने ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो। बेबायदिनो आपग्रेडनिफ्राय आपग्रेड जालांगासिनो जोंनि बे थांनानै थानाय जेने-जेनेरेसनाव औ। हान्था-मेला होनोब्लाथ' गोबां बेबायदिनो दङ दावबायग्रा जोंनि हान्था हान्थिनाय जोंनि जों अबावबा जोङो जायगा नायनो थाङोब्लाबो जोंखौ गोबांबो बिबदिनो हेफाजाब होयो हान्था-मेलाया। जोङो दानि जुगाव जोङो थाबायनांला जों अबावबा ससे थांनोब्ला जोङो बेबायदिनो बाइक गारिजोंनो जों थांनानै जों फैनो फैफिननो हायो गोदोहाय बेबायदिनो गोबाव माने जों थाबायना थाङोब्ला गोबाव सम लायोमोन। दायो माने दसे समनि गेजेरजों सहैनो हायो। आरो गोबां माने ओ जोंखौ बेबायदि हान्था मेलाया खहाबो खालामदों बे हान्था मेलानि जाहोनैनो जोंनि ओ सोलिबाय थानाय थासारिया गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो ओ हान्था मेलानि ओ सावगारनाय एबा बाइक स्कुटिनि गारिनि सावगारनाय बेबायदिनो पेट्रल बेयो गोबां माने जोंनि थासारिखौ गुबुंले खालामदों। बेबायदिनो जोंनि सोलिबाय थानाय बे थासारिया गोबां माने सिगांनिफ्राय लानानै दासिम गोबां गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन दों। गोदोहाय जों बेबायदि खौ जों नुनो मोनामोन। दानि बे सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां बेबायदिनो जों जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बेमार आजार गोबां बेबायदिनो जालांदों आरोना सुबुंफोरा बेबायदिनो सैसोनांदों। औ गोबां इजिबो जादों नाथाय जों गोबां माने खहायावबो जों गोग्लैनायखौ जों मोननो हादों।
औ।
ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि जौगाबोदों एबा माबायदि थासारि सोलिबाय थादों दानि बे जेनेरेसन सोलिबाय थानाया
औ हागोन नोंथां हागोन। जिहेथु गोदोनि बुंनो थाङोब्ला जिहेथु गोदो गोदायथ' इसिबां हान्था मेला गैयामोन होननानै बुंनो हायो जोङो। बुंनो थाङोब्ला जितु गोदोनि समाव बांसिनानो जोङो गराइ बाहायनाय बा जोङो गराइ गारि बाहायनाय जिहेतु बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। जोंनि हालामावबो माखासे गराइ गारि बा गरायजों हान्थिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बा मोसौ गारिजों हान्थिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओ लासै लासैनो खिन्थु बे बेफोरो सोलायै सोलायै जोंहा दा जोङो हाजोंबो दावबायनो हानाय जाबाय दैजोंबो दावबायनो हानाय जाबाय लोगोसेयैनो जोङो अख्रांजोंबो दावबायनो हानाय जाबाय जिहेथु हाजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गारि मथर बिदिनो जोङो ट्रेनफोरखौ जिहेथु लानो हायो आरो गुबुन फारसे जोङो दैजों दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जेरैनिखि गिदिर गिदिर जाहाजफोर बेबायदिनो फिसा फिसा नावफोर जिहेथु बेनि गेजेरजों जोङो दैनि गेजेरजोंबो जिहेथु थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय जिहेतु आरो जों गुबुन फारसे जों बुंनो हायो जिहेतु अख्रांजों दावबायनाय जेरैनिखि जोङो एरप्लेन बेबायदिनो हेलिकप्टार बेफोरबायदिजों जोङो दावबायनो हायो आरो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम। जिथु जों आथिखालाव जिहेतु गोजान गोजान जितु खम समनि गेजेरावनो जोङो जुदि बबावबा गोजान लामा हान्थिनो गोनां जायोब्लाबो जोङो बेखौ जोबोद खम समनि गेजेरावनो थांनानै फैफिननो हानाय जाबाय आरो। जिथु बेफोरबायदि हान्था मेला जौगानायनि जाउनावहाय।
औ
बेबायदिनो जोङो ओ बबेबा मोनसे रायजोनिफ्राय गुबुन मोनसे रायजोसिम जुदि जों मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय थाङोब्ला जों बेवहाय थाबैनो मोनहैनो हानाय जाबाय आरो गुबुन सासे गुबुन फारसे सासे फरायसाया जुदि फरायसालियाव थांनो गोनां जायोब्ला हयथ गोजान लामाब्लाबो हयथ बे हान्था मेलानि जिहेथु सुबिदानि थाखाय मोजांनि थाखाय जोङो थाबैनो जिहेतु गावनि जायगासिम सहैनो हानाय जाबाय आरो जिहेतु बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जादों होननानै बुंनो हायो जोङो हान्था मेलानि ओ जौगानाय लोगो लोगोनो जिहेथु जोंनि थांलाय फैलायानो होन बा जोङो बायदिसिना बेफार फालांगियानो होन बेफोराव जोंहा गोबां जौगानाय फैदों होननानै जों बुंनो हायो आरो लोगोसेयैनो जों बुंनो हायो जे गोदोनि समाव जिहेथु जोङो दैनि दैनि जिहेथु थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जिहेथु गेजेराव दैमा थायोब्ला जिहेथु जोङो बेखौ बारनो हाया जायोमोन आथिखालाव जिहेथु दैजों हान्थिनो हाग्रा जिथु नाव बा जाहाजनि गेजेरजों जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय आरो गुबुन फारसे जोङो लैथो जिहेतु लैथो दावबायनानैबो जोङो जाहाज बा नावनि गेजेरजों जोङो मोनसे हादोरनिफ्राय जिहेतु गुबुन मोनसे हादोरसिमबो जोङो थांनो हानाय जाबाय जिहेतु बेफोर सोलायनायनि थाखाय जोंनि सुबुंनि जानोखि साननाय हनाया जौगाबोदों आरो लोगोसेयैनो जोंनि मोनफ्रोमबो जिहेथु हाबायानो होन जिहेथु फालांगियारि हाबायानो होन बा जोंनि माबा मोनसे गावारि जिहेथुि हाबायानो होन बेफोरबायदिखौहाय जों हान्थामेला जौगानायनि जाउनाव जिहे थु जोङो थाबैनो जिहेथु जाफुंहोनो हानाय जानो हानायाव फैबाय आरो आथिखालाव।
औ
ओ जिहेथु नोंथाङा दा बुंनाय बायदियानो जिहेथु गोदोनि समाव जिहेथु थांनानै जिहेतु गोजान जायोब्ला जिहेतु थांनानै रायलायहैनो थाखाय बै समाव गोबां खस्थ' जायोमोन जिहेथु मानो होनना बुंबा बै समाव जोंहा जिहेथु गारि म'थर गैखायामोन ना जायनि जाउनाव जों दाबसे गानफ्राय गुबुन दाबसे जायगानिसिम जिहेथु थांनानै रायदाव हैैनो थाखाय जोङो जोबोद ख'स्थ जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो गारि म'थर बा जोङो एरप्लेन मोननाय लोगो लोगोनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम हयथ जों सानसेनि गेजेरावनो बा सानसेबो नाङा जिहेतु जोङो जिहेथु थांलाय फैलाय खालामनो हानाय जाबाय आरो। बेफोर जिहेतु गोबां जौगानाय लाबोदों होननानै जों बुंनो हायो हान्थामेलानि गेजेरजों। जे हेथु जोङो बेफोरबायदिनो जों जिहेथु हान्था मेला जौगानाय लोगो लोगोनो जोंनि जानाखि साखाथि बाखाथि जिथु लामा लासै लासैनो जौगाबोनो हम मानो होननानै बुङोब्ला जों गोदोनि समाव जों नुनो मोनोमोन जे जोंनि गासै लामाया जिथु जेब्लानोखि दैज्लां बोथोर जायो थाबायथावनानि माबा हालोदाव फैयामोन । माने जोबमोन आरो लामाफ्रा जेरावनोख जों थांलाय खालामनो जोबोद उसुबिदा मोनोमोन माने । नाथाय हा जौगानाय लोगो लोगोनो लासैनो जोंनि सोरखाराबो जिहेतु लामा सामाखौ जिथु मोजां बानायनांगौ फैबाय । जायनि जाउनाव जोंहा थांलाय फैलायानो होन बा माबा मोन एसे बेमार आजार जायोब्लाबो जोङो हस्पिटालसिम जिहेथु गोख्रैयै थांनो हानाय जाबाय हान्था मेला जौगानायनि जाउनावहाय जोंनि जिउआवहाय जोबोद जौगानाय लाबोदों आरो हान्था मेलानि जौगानाया ओ दोनथ'सै नामा नोंथां ।
औ जागोन ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथां ।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां ।
ओं दे ओं
बिनाव